हेल'
हेल' औ नोंथां
अ जोंहाारि बर'आव मोनसे बाथ्रा बावदोंनाा र माने नोंनाव मोननैसो मोननैसो खोथा सोंनो लुबैदोंमोन आरोना
औ औ
जोंहादे मोनसे बर' बर' बाथ्राफाव होननाय दंना
औ औ नथां
मा मोनसे दं दे गरराय नुबा सिं बायो होननाय
औ नोंथां औ
अयों इयोों इखौ नोङो एक्सप्लइेन खालाम खिथानो हागोन नामा नोङो थाने माब जाय दै आाव
औ नोंदां आं बुंनोसै होनबा माने
औ औ नोंथां
औ जायाबाबो माने होननोसै आरो नोंथां माने नाजानोसो
औ औ
औ जोंहाथ' बेयाव माने मेइेनलि गराइ नुब्ला सिं बायो होननाय बे बाथ्रा भावा माने बेखौनो फोरमायो आरोोना माने माबा मोनसे खामानि मावबाय दं नोंथाङा
औ औ
बे खामानि मावबाय थानायनि गेजेरावनो
औ औ।
जेनेबा सोरबा सासे सुबुङा फैबाय
औ औ।
माने बिथाङा माने सिगां हारसिं मावदोंमोन आरोखि जेनेबा। बे हासिं मावबाय थानाय समावनो सोरबा सासे फैयोब्लाथाय माने बियो मावनो हाया जायो आरोोना माने सासेखौ मावथ'नो थिनो माने बेयो हाया जायो बिदिनो माबा मोनसे प्रब्लेम माबा होगोन बिथाङा खिथागोन आरो
औ
औ बिदिनो ओमफ्राय मायावबा थांजेमोन माने गुबुन गुबुन रोखोमै माबायो आरोना बेखौ फोरमायनाय दङ। गुबुन गुबुन रोखोमनि माबायाव बियो मिलायहोयो आरो औ।
अ आदसा आरो दंबावो नामा जोंहा
औ नोंथां बेयावनो दंबावो र' नोंथां माने बिदिनो बबावबा थांनो ओंखारबा मानसिया माने माने बिथाङा थाबायलांदों आरोखि।
आ
बिथाङा थाबायलांबाय थानायाव माने बिदिनो गारि स ससेयाव बिथाङा माने गारि बिदिनो माबा मोनसे साइकेलफोर नुबाथाय
माने बिथाङा थांनो थांनो लुबैफायो आरो।
आदसा
थांनो थांनो लुबैफ्लानानैनो बिथाङा माने बिनि सेराव जाय मानसिया माने गारिफोरजों थांदों बेनि सेराव माने गैया। हाया जाफ्लायो आरो बिदिनो प्रब्लेम होगोन माने प्रब्लेम दिन्थिफ्लायो आरो बेनिफ्राय बियो बेयाव गाखोनोबो माबानो खाबु लायो आरो बिदिनो नोंथां बिदिनो दंबावो गोबां नाथाय आं बे खिनिखौनो बुंबाय आरो।
आरो जिखिनि दंबावो हेल' नोंथां।
औ औ
आरोथ' गुबुन आरोथ' बेलेग बेलेग दंबावो।
औ नोंथां दं गोबां दं।
अ नों खिथानो हागोन नामा?
औ नोंथां मोननैसो खोनथानोसै नामा।
दे खोथा खोथानोस' दा माने इम्परटेन्ट आरोना आं मिथिनो लुबैदों।
औ औ माने बिदिथ दं नाथाय नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ माने र' जोंहाथ' बहुद दं बिदिनो माने सायाव मोफौ हायाव बाहागो होननाय नोंथाङा मिथिगौ जानो हागो।
औ आं खोनादोंमोन नोंथां इखौ खोनथानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां बुंनोसै होमबालाय।
दे बुंलाय।
जोंहाथ' बेवहाय ओ गराय नुब्ला सिं बायो होननाय मोनसे दं। खायो जोंह बर'फोरनिनो ओमफ्राय बेयाव माने औ औ। ओग अ बे नङा माने सायाव मौ हायाव बा सायाव मोफौ हायाव बाहागो आरो।
अ नोंथाङा आ बेखौ' बुंलाय।
सायाव मो मोफौ हायाव बाहागो होननाया माने बिदिनो आरो माने मोनसे खामानिया जास्लाबाखैमोन। माने बे आबुं जायाखै माने आबुं जायाखै माने जाफुं थाराखै
उम।
बे जाफुङैयावनो माने जायबा बानायग्रा माने जायबा बेखौ नेदों आरो माने
अ अ अ।
बेखौ नेनानै माने बिथाङा माने सानबायदों आरो आं बेखौ मोनबा बिदि खालामगोन। बेजों बेजों रानगोन औ बिदि सान बिदि मोनिनि सिगां माने माबा मोनसे बुस्थुआ जाफुङैनि सिगां बेखौ लुबैयो।
उम उम।
बेखौनो फोरमायो आरो नोंथां। औ माने बियो डाइरेक्टलि होननो होनो होननो थांबाबो माने मो माबा मोनसे बुस्थुखौ मोनाखैनो माने मोनथ'वाखैनो बेखौ मोनैनि सिगांनो माने नों बाहागो खालामनाय माने राननाय बिदियाव बाहायनाय जायो आरो। औ नोंथां।
आरो नोंथांनिसिम आं मोननैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैदोंमोन दे नोंथां
औ नोंथां बुं।
थारमाने माइ गायनायनि प्रसेसखौ आरो ना।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोथानो हागोन नामा बोरै माइ गायो प्रसेसफोरखौ इनि ।
माइ गायनायनिखौ ना नोंथां?
अ।
औ‌‌ नोंथां।
उम।
खोन्थाजागोन होमबा खोन्थानोसै आं।
दे दे दे।
माइ गायनायाथ' जोंना माने फार्स्टावनो बेखौ फोग्रोनांगोन आरो जोलैखौ माइनि
जोलै माने
बे माइ फिथाइ जा बेखौ जों दोनो खि आरो दोनो आरोना
अ
माने बिदिनो मोनसे सेफ जायगायाव दोनो माने बिदिनो बस्था आरियाव सोनानै दोनो आरो। बेखौ दोननानै माने दोन बे दोननाया माने बे नोङो गाजा रज'नो थाखाय दैयाव दो सोमनानै दोननांगोन आरो नोंथां। माने गाजा गाजा बेरहोनो थाखाय बेखौ दैयाव सोमनानै दोन दोननाय जायो आरोना।
उम उम।
ओमफाय बेनि उनाव बेखौ बे जाय जायगायाव बा बेखौ बेयाव जायायाव फैनाय जागोन जेराव बे जायगाखौ हालेवनांगोन नों फार्स्टआवनो गिबियावनो माने हालेव हालेवग्रोनां
नांगोलजों नांगोलजोंना टेक्टरजों?
माने गोदोनि समावथ' नोंथां बांसिन नांगोलानोमोन नोंथाङा मिथिया जानो हागो। ओमफायथ' दानि जुगाव औ माने बिदि नांगोल माने मोसौ बिदि खमायलांबाय आरोखि बे बेनिखायनो बेखौ औ आजिखालिथ' बेखौ माने बां सिन ट्रेक्टार आरिजोंनो हालौवनाय नुयो आरो नोंथां बांसिनानो। ओमफ्राय बेखौ हालेवखांनायनि उनाव जोंहा दं माने हाया गोमोन होननाय बेखौ हालेवनानै माने हाया जेब्लासिम गुरै बा लेफे लेफे जाया अब्लासिम बेयाव हालेवनाय जायो आरो औ। ओमफाय बेखौ हाया मोननाय होननाय जायखौ हाखौ मोननाय होनो। बे हायाव माने बे हायाव माने माने दै थागोन आरो इयाव दै थानांगोन। जाय जायगायाव नों फोगोन बे जेब्ला मिक्स जानानै माने मोनगोन हाया दै ग्लेब ग्लेब जागोन आरो औ। बेयाव बे जोलै बेगर माइनिखौ बेखौ फोनाय जायो आरो।
बे फोनायनि उनाव बियो माने नेक्स दिन बा साननै सानथामसोनि उनाव बियो खिलि ओंखारबोगोन आरो। फिसा फिसा ओम बिदिनो मास मोनसे बा नैजि दिन
ओ
बिनि उनाव बियो गोजौ जागोन आरो खोथिया गायजागोन।
उम।
बेनि उनावथ' माने खोथियाखौ फुना फुनांगोन आरो नोंथाङा।
अ।
खोथियाखौ फुनायनि उनाव माने बेखौ जाय जायगायाव गायैगोन
उम।
बे जायगाखौबो थिग बेबायदिनो फोमोनगोन आरोखि दैजों जाबजों माने हालेवगोन
औ।
बे हालेवखांनायनि उनाव जेब्ला हाया मोनगोन ना नोंथां
अ अ नोंथां।
बे बे हायावनो माने बे खोथियाखौ फुनानै बेसिम बेसिम लांनानै माने बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
माजों लाङो ओरैनो
बिदिनो जोंनाथ' नोंथां माने बे फोथार जागा नालाय बेयावथ' जेबो माने बिदि गारिफोर थांजाया। बेनिखायनो जोंनावथ' माने मैसो गारि दङ' आरो माने। माने मैसोआथ' माने दैयावबो थांनो हायो नालाय।
आतसा
बेनिखायनो मैसो गारिजों लांनाय जायो आरो नोंथां। ओमफाय बेयावनो बे खोथियाखो राननानै औ बेयावनो गायग्राफोरा बे खोथियाखौ गायसिगोन आरो नोंथां फोथाराव दुब्लियाव। औ ओ बेनि उनाव बि दिनो बे माइयाथ' माने मोनसे माबा जाबाय आरो ना बिनि बिफांफोरा जेरै दालाय जाबोयो
अ अ।
बेबाय थिग बेबायदिनो बे गायनाय जायगानिफ्राय जोंहा बेखौ गसा होनो गसा। औ बे माइनि माने माने माइनि माने बिफांफोरा माने ज गोबां जालाङो आरो थुबुर जानानै।
अ अ अ।
औ बेयो बायनानै माने जोंहा गोबां जाबाय माने बिदिनो एसे गिदिर जाहैबाय आरो
अ आतसा आतसा
बिदिनो ज' जानानै गोजौ जाबाय अब्ला माइया।
अ औ।
औ ओमफाय बे बे खात खाति मासनि सिगां जोंहा मा बे जि मास दं बे बे मासाव बे बिबार बारो आरोखि गोजौ जानानै।
बारनानै बारनायनि
बे औ बे बारनायावनो जोंहा गोबां बारफोर फैयो अखाफोर मोनो आरो गेजेर गेजेर।
आतसा औ औ।
औ बेयावनो माने माइ गोबां माइफोरानो माने जोंहा दं गुबुन गुबुन माइ बेफोरनि बिबार माने माबाफोरा बिरलाङो आरोखि जायखौ जों उरायलाङो औ।
उम उम।
बिदिनो गोबाङानो माने खमफ्ला जालाङो माइआ सिङाव जेबो माइ गैया बिदि जालाङो आरो। ओमफ्राय थांलांनाया थालांबाय आरो नोंथां।
उम उम।
बिदिनो बियो मासआव जोंहा खााथि मास दंना? बे खाति मासाव बे फिथाइआ जाजोबगोन आरोखि फुरा राजोबगोन आरो, ओमफ्राय बिदिनो खाथि मासाव खांनायनि उनाव बेयो मोनगोन आरोखि नोंथां। बिनि उनाव बेखौ हानानै लाबोबाय
बेखौ हाना लाबोनानै जोंहा न'आव' न'आवनो नानाय जाबाय आरो।
दा
बिदिनो जायो आरो नोंथां उम।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथाङादि जा खिथालांबाय माइ गायनाय प्रसेसखौ।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।
बेखिनियावनो आं दोनथ'नोसै दे।
औ दे नोंथां होमबा।